हेलौ
अ बिथांना आवासा एसे क्लियार फैयाखै आङो दा आं दाथ' फ्रियावनो दङ।
दा खोनाबायना आ फ्रियावनो दङना नोंथाङा
आंथ' दा फ्रियावनो दं औ नोंना
आ आंबो ओरैनो दं माने नोंथाङा सानजुफुनि जाखांबाय नामा
जाबाय आं जानायालाय
आ माथो ओंख्रि जाखो?
जोंना ओय जोगोनाथ ओमफाय ना फ्राय नोसोनालाय
दाथा
मोजां खोनायाखै बिथांनिखौ हालौ
दालाय
औ दा खोनाबाय औ खोनाबाय औ खोनां हेलौ हेलौ बिथांनिखौ मोजां खोनायाखै दे औ दा खोनादों अ बिथाङा ओमबा मानो मा जाहोनाव होनबा आंनो फन हरदों? नोंथांङा आंनो मानो फन हरदों?
ओ आं माने मोनसे बाथ्रासो सोंनो हरदों नोंथांनाव फ्रिबालाय।
आदसा औ फ्रि आंथ दा फ्रियानो सावराय जागोन दे।
ओ माने आं एसे फिसानो बिजनेस खुलिनो नागिरदोंमोन आरो
औ
उम माने बिदिनो मैगं थाइगनि हक ओ दखानिनो हक बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसौ बिजनेस खुलि नाय दोंमोन माने दखान होनजायो आरो ना? औ आं माने औ आं माने ओ नआव खुलिबा मोजां जागोन ना बिदिनो हाथाय बाजारावफोराव खुलिबा बांसिन। इनकामसिन फैगोन ना नआव खुलिबा बांसिन फैगोन बेखौ माने नोंथांनाव एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो
आदसा हागोन आं माने जे रोंङो बेखौथ आं बुजनो बुजानायसै होनबा माने नोङो नआव फानो होनबा नोङो। माने ननि जानांगोन प्रडाक्टआ न'निफ्रायनो ओंखारनाय जानांगोन फिथाइ ओ नोंहा माने आबाद निफ्राय बिजनेस खालायगोन मैगंनिबा फिथाइ सानायनि ना माने बेफोरबायदि माने नआवनो थांनाय जानांगोन आरो नों नआव बिजनेस खालनोबा
ओमफाय नोङो ओरै बाहेराव बायहेरायाव बिजनेस खालामबा नोङो नखर न न थांनानै बा गुबुन जायगा फ्राव थांनानै माल बुस्थु माने मैगं थाइगंफोर सोनानै नोंङो माने इसोनिफ्राय बायस' बायनानै नोंङो खुद फाननांगोन आरो मोननैयाव दं माने नआव ननियाव फानबथाय नों खुद गायनाय जायो ओमफ्राय नों फैसाखौ बेलेगाव हरनाङा जायो। आरो नोंङो आउट अफ बिजनेस खालामलायोबा नोङो बायनांगौ जायो बायनायावहाय फैसाफोर थांङो। खस्थबो। आंनि साननाया बेाने न नआव ननि बिजनेसा मोजांसिन जागोन नामा।
ननि बिजनेसाव ना
औ आरो फैसा फैसायालाय बांसिन दङ। ओ माबायावहाय ओ आउट बिजनेसाव मानो होनबा नोंङो बेसे हायो माल थिखोननानै नों फानसनो हायो। मोजां दाम मोनो माने। आउट अफ टाउन सहरफ्राव फानोबाथ मैगं मैगंनि दामआ दाबोल जाहैयो। बा फिथाइ सामथाइनि दामा दाबोल जायो नआव थाबा नोङो दाम खमैनो हरनांगौ जायो बेफोरबायदि माने गोबां खोथा फैयो आरो
औ औ
नोंथांङा मिथिनाय बायदिबा नों दा सान्दो माखौ मा? मोजां जागोन आंनो एसे फोरमायनानै होब्ला मोजां जागोन नामा आं माने खोनासंनो लुुबैदों जे बिथांङा आरो मा मा बिजनेस साननानै दोनदों?
नोंथांङा जेबायदिथ होनबाय जेनेबा आं माने नोंथांङा नआव फुलिया बांसिन इनकाम सिम फैगोनबालाय?
उम
माने आं हाथाय सहर थांला आरो नआवनो एसे न न'आव गलाय मैगन थाइ खङाय गायो गाय द एसे ए बिदिनो मा मा होनो बेलाहिआनो हक खुन्दलया न हक सबबायबिमा न हक बिन्दया न हक न'आवनो गायजोबखायो नालाय मान सानदोंमोन आं माने हााइ हाथार खारबा मानोे बांसिन बिजनेस
औ जागोन माने माने आं होन आं होननाय जादों माने न'आव थाबा नोङो न'नि फिथाइ सामथा बरनो नांगोन ओमफ्राय नों बायेरायाव
औ
माने मालायनिफ्राय बायसनांगौ जागोन बा न'निखौबो फानहैनो हागोन मोननैाबबो मोजां बिजनेसलाय बिदिनो जुस्रा मोजांखा जों नुनोबो मोनो प्रभिट आ बांसिन मोनो बेहबायदि मोना
औ न'आव गायबा माने बांसिन प्रफिटफोरा फैया आरोोना बिदिनो बायस'लाबायबा माने द दामबो गोैलैयो मालाबा लसबो जायो फाननो हायाबा औ माने नोंथां अ
नोंथांनि गोसोआव मा मा बिजनेंबावो बेखौ एसे फोरमायनानै होगोन नामा
ए
हेलौ
मैगं खोनादों ना नोंहा
बांद्राय मोजां खोनाबाय आाखैथाय औ दा खोनाबाय
माने आंनि गोसो सिङाव सानदोंमोन माने ओं आंनि गोसो सिङयाव सानदों माने मैगं थाइगंनि बाहेरबो साना दखान होन बिदिनो बायदिसिना गेलामाल दखानानो होन माने मा होनो गोथां बुस्थुनि बाहहेरबो साननानै दोनदों आङो साना सुना गेलामाल बिदि बिनो बायदिसिना बिदिबो साननानै दोनदोंमोन आरो बांसिन प्रफिटा माने नोंथां बायदियाव अबेयाव नुदों गेलामालाव नुदों ना मैगं थाइगंआव नुदों
गेलामाल मोननैयावबो प्र दङ माने बेसांथ बिनोस जादोंना आरो मान ह
औ खोन खोनानोथ
औ मान
माने मोनैावनो आरो नों गेवलामाल होबाथाय नोंना माल बुस्सु बांसिन गोनां जागोन आरो नोङो जाय जेराय फाननाय जायो माने आरो मालफोरखौ फानबा बेलेग खाम सहरनिफ्राय लाबोनांगौ जागोन रसन होन माइरं होन नों जिखुनु बाय टाउन टाउन फोरनिफ्राय लाबोनानै नोङो गामियारि बा नों जायगा मोनसे साय थांनानै फाननांगोन आरो
औ औ औ औ
प्रफिटआथ' मोनैाबो दंखायो दंनायालाय मैगंआवबो होन बा बिजनेस गेलामाल दखान बेयाव माने गानद दखाननि फसना नोङो फिक्स बनायबा मोजां जागोन नों
नोंथां औ नोंथांनि होननाय बायदिबाथ' नोंथांनि होननाय बायदिबाथ' आंना न'आव मैगं थाइगंआ गायो नालाय होनोमबालाय आं आ आंनि खुद मावनायखौनो बिजनेस खुलिनोसो खोमादां आ गेलामाल खौ दोन्थ'नानै नांगौबा उनफोरावहाय गेलामाल दखान खुलिनोसै दा न'आवनो मैगं-थाइगं गायदों नालाय। नङा द फन होनानै एसे एनै बिसेबां नाङो नायग्रोनोसै प्रफिटा बेसेबां फैयो। बेसेबां नाङो माने बेसेबां लाब जायो बेफोरखौ नायग्रोनोसै नायनायनि उनावहाय लाब जाया बायदिबा गेलामाल दखानखौनो खुलिना होनोसै।
आदसा आं माने मोन मोनसे खोथा होननो आरो नों जिनिस मोननैखौबो मावनो हागोन मानो होनबा नोंहा नों न'आव माल बुस्थु गायदो ओमफ्राय नों बेलेगनो साप्लाय हरदो नोङो ओमफ्राय आरो दखानावबो थानो हागोन ओरै नों नांगौखिनिखौ दखानावबो फाननो हागोन इफोर-बेफोरबायदि गोबां सुबिदाबो दं माने बिजनेसना
जोङो मैगंखौबो न-नोंनि गिलामाल दख'नानै फाननो हागोन बा नो सोरबा बेलेग मानसि बा बेफारिफोरनो हरनो हागोन बा नोङो गथायैनो सोरनोबा साप्लाय हरनो हागोन बेफोरबायदि मोनाने नों मैगंआवबो नों खालामनो हागोन ओमफ्राय बेखौ बिजनेसखौबो नों टाउननिफ्राय बा न'खरनि मानसिखौ सोरखौ जिरायहोनानै फेमिलि बिजनेस बायदि खालामलायजागोन आरो बेखौबो माने नोङो नोंनि साननाया बिजनेसाथ' बहुत मोजां ना नों बेसा हायो एसे मावनो हायो माने गोसो बायदि नोंखौ रावबो लाखिग्रा गैयाबा नोंनि नोंनि सायावसो गोलैयो माने मावथार बा नोङो गोसो होनानै मावबाथ' बिजनेसफोरा मोजां जाखायो। बेफोरबायदि माने आं बेखौनो होननो सानदों जे
औ। माने मोननैखौबो खुलिनो हाब्लाथ' बांसिन साबसिन जागोन बिजनेसाबो ओरै बिनि बिनि फैगोन आरोना? औ प्रफिटफोरा माने औ बिजनेसनि फैगोन औ।
आं सानदों माने बिथाङा मोननैखौबो खुलिबा मोजां जागोन नामा नोंनाबो? एसे प्रफिटआबो बांसिन जागोन मानो होनबा जोंना दानि जुगावथ' जों दाम दामफोरा गोबां जाजोबखाबाय ओ माल बुस्थुनि दामफ्राबो गोबां जाबाय होमबा नोङो थाइसे जायगायाव थाइनै बा थाइथाम थाइथाम ज थाइबबो बिदि गोबां खामायनो हागोन आरो। दाथ' माने दिनो सोंबाथ' नोंखौ रावबो होब थायाबो जों गोसो बायदि मावनो हागोन आरो बेफोरखौ। नों जास्ट ओ माल बुस्थुल' दोननो हानांगोन बा माल बुस्थुल' ग्रोब ग्रोब सोनो हानांगोन। बात आबादफोरखौ मोजाङैल' माने हरनो हानांगोन आरो नोंनि सायाव सोयो।
औ औ। नों-थाङाथ' जेबायदि दा आइदिया लाब फैगोन बायदि खिथाबाय जेनेबा नोंथाङा। फोरमायनानै होबाय आं थाखाय माने आं माने बयेमोनखौ माने खुलिनो नागिर दोंमोन बेखौ माने आङो मा गोसोआवनो सानना फैयाखैमोन माने बबाव ला फैगोन अबाव लस जागोन दा नोंथाङा आंनो लामा देखायनो थाखाय बुहुत बुहुत दैन'बाथ थाबाय आरो आं बेफोरखौनो खुलिनानै नायग्रोनोसै आंनि आबाद मावनायखौनो ओ बेफोरखौ बानायनायनि उनाव आं गेलामालखौ साननैसो उनाव खेवनोसै माने। ओ जेबायदि आंखौ होनहरबाय।
औ माने आं सानदों फार्स्टआव माने गेलामाल दखान होनोबो एसे फैसा नांगोन ना बाजेटथ' नांगोन दा दा बिनि सायाव नोङो आं सानदों माने नों फैसाखौ एसे मैगं थाइगंजोंनो बरनग्रो ना मा होनो नोंथां? ओमफाय बिदिजों नों बेनो फैसाजों ओ औ बिनि फैसााया जमा जाबाथाय नोंङो डाइरेक्ट गेलामाल दखान उथायनो हागोन आरो नों।
औ औ ओं दा मायना हरबाय लामा देखायनो थाखाय बुहुद दैन'बाद थाबाय। दा नोंथां आंना एसे खामानि दङमोन खोमा दा आं
औ औ दे